खोनादोंना नोंथाङा औ। ओ गिबि गिबियावनो नोंथांखौ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ ओ नोंथांखौ आङो दिनैहाय कल हरनायनि जाहोनानो जादों ओ जोंनि नि बर' समाजावहाय दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबाद मावो बा मेसें बोथोरावहाय मा मा आबाद मावो आङो नोंथांनो फंनैसो फोरमायना होनो सानदोंमोन बासा सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबियावनो आङो फोरमायग्रोना होनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ। ओ आबाद होनोब्लाथ' जोंना गिबियावनो गोबां रोखोमनि आबाद माव मावनाय जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ जोंना आबादखौहाय गिबि गिबियावनो बोसोरनि थाखाय जानो थाखाय जोङो माइ आ बाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ जोङो माइ खौ गायोब्लासो जोङो बोसोरनि थाखाय जोङो जानो मोनगोन बेनि थाखायनो जोङो गिबियावनो दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगोहाय माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। ना नोंथां? हो जोंनि माखासे बर' हारियाव हाय दैज्लां बोथोरावहाय जोङो माइ आबादखौ ओ माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोन मोनो मानो होनोब्ला जोङो माइ माइनिफ्रायसो माइरं मोनगोन नालाय नोंथां बेनि थाख खायसे जोङो ओ माइ आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो माइ आबादनि अनगायैबो जोङो दैज्लां बोथोरावहाय गोबां मैगं थाइगंनि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदि बिदिनोहाय जों माइ आबादखौ मारैहाय मावगोन होनोबा जोङो गिबियावनो ओ जोलै नांग्रोगोन आरो ना नोंथां बे जोलग जोलै जोंङो दानियाथ' गोबां नार्सारिफोर खुलिबाय नंङा होमबा नोंथां बै नार्सारिफोरनिफ्राय जों ङो बेबायदिनो जोलैखौ लायनानै हाय ओ न'आव ओ न'आवहाय बसथा फोरावहाय लानानै जोंङो फख्रि बा दैयावहाय सोमनानै दोननांगोन आरोना नोंथां बैखौ। जोंङो हरनै बा हरथामसोनि थाखाय दैयाव सोमना दोननांगोन बेनि उनावहाय जोंङो बेखौ खौ दै निफ्राय बोखांनानै ओ न'सिंङावहाइ लायेन नां जायगायावहाय जोंङो बेखौ लामनानै दोननांगोन जाहाथे बैनिफ्राय जोंङो गाजा ओंखारो आरोना नोंथां बिनि उनावहाय जोंङो बेखौ दुब्लि फोथार राव लांनानै हालेवनानै दोनखानाय जेरैहाय मै बायदिसिना होनानै दोननाय दि दोननायाव जोंङो बे खोथिया एबा माइखौहाय लांनानै ओ फोना दोननायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां फोखांनायनि उनावहाय जोंङो बेबायदिनो माखासे आइजें आइलायाव लानानै जोंङो बेबायदिनो मुथा मुथा सारनानैहाय फोनानै दिन नाय जायो सा सााज्रांङावनो रज'नाय बायदिनो जाहाथे जोंङो फुनायावहाय गोरलै जाहैयो ओ बेनि उनावहाय जोंङो जेब्ला बेयो माइयाहाय रागोन बा फुनो जागोन अब्लाना जोंङो बेखौ ओ बेबायदिनो गामिनि आइजो आइला आइजो आइजोफोर बा माखासे लाइमोन सेंग्राफोर सिख्लाफोरखौ लोगो लानानैहाय जोंङो फुनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेयाव जोंङो माखासे थोरि हाग्रा बा बेबायदिनो गयनि दुनायखं नंङाब्ला जोंङो औवानि थेंङल बानायनानै खोथियाखौ मुथा मुथा खानायखौ खौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जायखौ जोंङो बुंङो मोथि होननानै बुंङो नंङा होनब नोंथां जाहाथे बे मोनथियाहाय गाय गायनायावहाय आलाय सिलाय जाया बेनि थाखाय जोंङो मुथि खानायखौ नुयो आरोना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोंङो दुब्लि फोथारावहाय बेबायदिनो गोदोथ' जोंनिया ओ मोसौजोंसो हालेवोमोन नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
औ दानियाथ' जोंङो गोबांखौनो मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनलिया सा साफा सानैखौल' जोंङो दा हालेवनायखौ नुनो मोनो आरोना दानियाथ' गोबांङानो टेक ट्रेक्टरजों हालेवनायखौसो जोंङो नुनो मोनो दानिया जोंङो साननै सानथामनि गेजेरावनो बुरजा हाबाबो जोंङो फोजोबनो हायो आरोना नोंथां गोदोथ' जोंङो बेबायदिनो मोसौजों हालेवनानै सानसेयाव दब्लाय नै दब्लायथामफोरल' गायोमोन। दानिया जोंङो साननै सानथामावनो माखासे बिगा हाखौहाय जोंङो गायजोबनो मोननायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेबायदिनो गायनानैहाय जोंङो गोदो मोसौजों हालेवोबोला बा गायोबोला जोंङो हाल जांख्रा बानायनायखौबो नुयोमोन आरो ना नोंथां? दानियाथ' जोंङो बेफोरखौ नुनो मोनलिया नंङा होमबा नोंथां ओ नोंथांङा बेफोरनि बागै आंनो माबाफोर फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां जे जोंङो गोदोहाय बेबायदिनो माइ गाय खांनानै रंजायोमोन बा माइ गायनायनि जोबखांनायनि उनावहाय जोंङो बयबो हाल जांख्रा फालियोमोन नोंथांङा बेनि बागै आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन। हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ दैज्लां बोथोर होनोबाथ' जोंङो मिनथिखागौ नालाय जोंहा ओ गोबां आबाद खालामनायनि बोथोर होननानै ओ मेसें बोथोरावबो खायफाया आबाद खालामो मोन नाथाय आबाद खालामनायनि थाखाय दैज्लां बोथोरा मोजांसिन होननानै जोंङो साननानै लायो आरो। मानोना दैज्लां बोथोरावहाय जोंहा अखाफोरबो फैनाय जायो अखाफोरखौ जोंङो ओं बे अखानि दैफोरखौ जोंङो अखानि दैजोंनो जोंङो आबादफोरखौ गायनो हायो आरो आरो माब्लाबा समावहाय जोंङो ओ जोंहा मेसें बोथोरावहाय अ खा फैयैनि जाहोनाव जोंहा माब्लाबा समाव दैनि आंखालबो जायो आरो मसें बोथोराव आबाद आबाद खालामनो थाखाय नाथाय जोंहा दैज्लां बोथोराव अखाबो फैखायो नालाय बेनिखाय जोंहा दैनि बारा बेसेबां आंखाल जानांगौ गैया बिनिखाय बांसिनानो आबादारिफोरा दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबाद खौ खालामो आरो थिग बिदिनो नोंथांनि सोंनाय बायदि जोंहा हाल जांख्रा बुङोब्ला दैज्लां बोथोरावहाय माइ गायखांनायनि उनाव हाल जांख्रायावहाय आङो नुनो मोनो दि गोदोआव गोदो गोदायनि सुबुंफोरा हाल जांख्रानि समावहाय रंजानायजों बा माइ बिदि गायखांनायनि रंजानायजों गावनि गामिनि सुबुंफोरखौ लिंनानै बिदि ओंखाम बोथिसे स्राय जाहोनायखौ नुनो मोनोम मोन आरो गामिनि सुबुंफोर नङाब्लाबो गावनि खुरमाफोरखौ बा गावनिह न' खाथिनि सुबुंफोरखौ लिंनानै खनसे बिदिस्रायहै ओंखाम जाहोनायखौ रंजा जा बाजा ज' ज'यै गोरोबज्लायनायनि गेजेरजों बिदि ओंखाम जाज्लायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि हाल जांख्रा नि समाव बेफोरबायदि गुबुन सुबुंफोरखौ बा गामिनि मानसि फोरखौ न' खाथिनि मानसिफोरखौ लेंंनानै बा खुरमाफोरखौ लिंनानै बिदि ओंखाम जाहोनखौ नुनो मोन। गया नाथाय गावनि न'रावल' हाल जांख्रानि नामावहाय गावनि न' न'खरनि सुबुंफोरल' ज' ज'यै ओंखाम जालायनायखौ नुनो मोनो आरो आङो। आथि खालिनि औ आथिखालनि समावहाय नाथाय आं सानोमोनखि गोदो गोदायनि बायदिनो बिदि हाल जांख्रानि समावबो बिदि गावनि न'खरनिफोरखौ खुरमाफोरखौ लिंनानै बा गामिनि सुबुंफोरखौ लिंनानै बिदि हाल जांख्रानि मुङाव बिदि बो थिसे ओंखाम ज जायोब्ला गोबां बिदि गोरोब्लायनाया आरोबाव आगोलनि बाददिनो थाबाव गौमोन दायो जेरैहाय गोरोबज्लायनानै दङ नाथाय आगोलनि बायदि बिदि बोथिसे ओंखाम बि जालायोबोला आगोलनि बायदि बारासिन मिल यनाया बाला बारासिन अनज्लायनाया थालायगौमोन होननानै आङो सानो आरोखि
औ नंगौ नोंथां
ओंखाम जालायनायखौ आगोलनि आगोलनि गोदो गोदायनि समावल' गोबां नुयोमोन नाथाय आथिखालाव नुनो थांला नोंथाङाबो फोरमायजागोन नोंथांनि ओनसोलावबो बा नोंथांनि गामियावबो बिदि हाल जांख्रानि समाव हा य ओंखाम जालायनायफोरखौ नुनो मोनो ना मोना नोंथाङाबो फोरमाय जागोन एसे।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि दानि मुगायावहाय जोङो दा हाल जांख्रा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनला होनो नुनो मोनला आरोना मानो होनोब्लााय जोङो गो गोदाय जोंना मोसौजों हालेवनाय जायोम मोन नालाय नोंथां बेबायदि बिदिनो हाय जोंङो जेब्ला नाहाय माय गायखांनाय जागोन बोलाना जोंङो बै गायखांलि द्लबनि बा दबलाइ थाम दोनोमोन आरोना नोंथां जाहाथे जोङो हाल जांख्रा जानो थाखाय जोङो बेखौ हाय न' खाथि खालानि जेरैहाय न' खाथि खालानि मानसिफोरखौहाय लिंनानैहाय जोङो बेबायदिनो बाय बाहागिफोरखौबो माइ गायनो लेंहरोमोन जोहानाव हाल जों जानो फै होननानै अब्लाना बैसोरो गामिनि बा खाथि खालानि न' नफोरनि बायबो फैयोमोन आरो ना नोंथां बेबायदिनो बाय बाहागिफोरखौबो लें नानै हाल जांख्रा जानो फै होनोब्ला बिसोरो बे दबलयनि द्लायथाम दनाय ह गनानै होैनाय ज नुनो ओैनो फनो गायना फैनाय नाथाय दानिया मुगायाव जोङो गोबांखौनो बेबायदि गायना हो फैनायखौ नुनो मोनाला आर ना नोंथां। मानो होनोब्ला दानिया जोंना गोबाङानो हाजिरासो लायो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनोहाय गोदो गोदायहाय बेबायदिनो ज' लोगो नांलायना बे हाल जांख्रा जानाय जोंहो नुनो मोनोमोन आरो जेब्लाना जोङो हाल जांख्राआ ओ थिगोन अब्लाना जोंबो बयबोहाय फुरथि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन जेब्ला माइआ गायखांहां गायखांहां जायो अब्लाना जोङो ज'यैनो हाब्रुजों बेबायदि गेलायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन बा जोङो माइ गायखांनानैहाय जेरै जोंना मायनाव लाबोयो नंङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनोहाय गोदो गोदाय जयैनो हाब्रु फोनलाय लायनानै जेरै माइ लाबो गोन आइजोखो आइजोनावहाय हाब्रु फोनना होयो बा ओ माइ गायग्राफोरनाव गासिनावबो हाब्रु फोनना होयो जाहाथे जोंना हाल जांख्रा ओ हाल जांख्रा जाबाय होननानै फोथायनायनि जाउनाव जों ना बेबायदिनो हाब्रुखौ फोनना होनाय जायोमोन आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जेरै न' नि आइजो माहारिया बेबायदिनो ओजों साथि बा बुट प्र साद होनानै बेबायदिनो हाल उथिनायनि नामावहाय माइ खौ गसानै गसाथामसो गायनानै बेबायदिनो ओ खाफालावहाय ओ काहानि थोरसि गुबैयाव हाय रुजुननानै लाना फैनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन बेनि उनावहाय ओ नखरनि बाथौ थानसालियावहाय गायना दोनफैनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव बेफोर खौबो बारा नुनो मोनलिया मानो होनोब्ला जोंना बेफोरनि बागै एसे बारा एसे फथायनाया खम जालांबाय आरो ना नोंथां। आथिखालाव जों बारा एसेबां बेबायदिखौ नुनो मोनला नाथाय खायसे ओ खायफा खायफा ओम आइजो माहारि फोरखौ बेबायदि लाबोना दोनफैनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नाथाय जोंनिया ओ हाल जांख्रा जानाया गोबाङानो खमायलांबाय आरोना नोंथां। ओ नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हा गोन नामा नोंथां मेसें बोथोरावहाय मा मा आबाद मावो?
औ मेसें बोथोराव आबाद मावनाय आबाद मावनाय होननानैथ' बुङोब्ला गोबाङानो ओ ओ जोंनि बे गामियावहाय खायफाया ओ माइफोरखौ गायो आरो खायफाया गोबां बिदिनो ओ गोरान खिथिफोरखौ खालामनायखौ आङो नुनो मोनो आरो। माइफोरखौ गोबां बिदि ओ मेचिन फोरनि मददजों दै लानानै दैफोरखौ मिचिन फोरनि मददजों ओ लानानै माइफोरखौ गायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो आङो आरो गोबां बिदिनो गोरान खेथिफोरबो नुनो मोनो नाथाय बांसिन आङो माइ आबादखौ खालामनायखौ आङो नुनो मोनो आरो जोंनि गामियाव।
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ ओ गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय बिदि माखासे खोथाफोरखौ मिथिनायनि गेजेरजों।
औ आंबो नोंथांनिफ्राय जोंनि बर'निनो ओ आबाद मावनायनि सायाव फंनैसो राव रावाव मोनथिनो मोननानै नोंथांनिफ्राय आङो जोबोद गोजोननाय जासिहरबाय नोंथां गोजोननाय था थाबाय नोंथांसिम।
औ नोंथां हामबायसै।